खोनादोंना? खोनादोंना फंबाय?
हेल'?
औ खोनादोंना फंबाय?
औ खोनादों आदा।
औ गोजोन हर फंबाय।
औ।
ओमफ्राय मा खालामदों दालाय मा खालामदों?
दा ओरैनो दङ आदा
अ ओमफ्राय ओंखाम ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखाम ओंखाम जाथ'वाखै आदा दसे थानानै जानोसै
ओ ओ ओ मा ओंख्रि संखो? आंबो जाखांबाय फंबाय
मोजां खोनाफैयाखै आदा
औ खोनायाखै नामा फंबाय खोनायाखै?
हा।
खोनायाखै नामा फंबाय खोनायाखै?
एसे मोजाङै बांद्राय खोनायाखै
अ टावारनि प्रब्लेम होदोंलै आंना। नेटनि प्रब्लेम होगासिनो- खोमा आंनिया बेखायनो खोनाखै र' र' र' दोरदगासिनो औ खोनादोंना फंबाय? खोनायासै खोनायाखै नामा?
एसे जायगाखौ दोरोददो
औ खोनादोंना फंबाय औ खोनादों?
हेल'
औ खोनायाखै नामा फंबाय? खोनादोंना फंबाय? थोथ गैला जाला
हेल'